थां
औ खोनादों नोंथां मानोबा हरदोंमोन?
आङो हरनाया माने जोङो ओ सानबासोनि उनावहाय माने बेरायहैनायनि प्लेनिं लादों आरोना
औ
माने बेरायनायाबो गोजानाव नङा एसे जो जोंनि खा थियावनो आरो माने जोंनि जोंनि ओनसोलनि माने मोजां मोनसे जायगा दं आरो जोंनि ओनसोलाव हाग्रामा ओनसोल आरो जेनेबा जोंनिफ्राय पास किल'मिटारफोर जायो गोजाना एसे खाथियानो आरो ओमफ्राय दा बेहाय जोङो बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय दा नोंथांखौबो थांगोन नामा होननानै आं माने सोंहरनाय जादों आरो
औ औ आं थांगोन मानो होनबा आङो हाग्रा ओनसोल मिथिंगानि बिखायाव बेरायनो जोबोद मोजां मोनखायो। आं थांगोन थांगोन सानबानि उनाव ना औ सानबानि उनाव आंहा उदाङैनो थागोन दे आङो थांनो हागोन जेबो खामानिनि बेस थ'था गैया।
औ माने जोङो लोगो लालायखाबाय आरो
खाय जोङो हाग्रा ओनसोलाव बेरायगोन ना
औ
बेनिफ्राय जोङो माजों बेरायगोन दे थाबायनानै ना माबा मोनसे गाखोग्रा
औ जों माने गा गाखोग्रा लानांगोन आरो माने हाग्रायाथ' खाथि जेन'बा ओ जों गोजानाव माने फिथोराव हाबलांनो थाखाय जों माने गारि लानांगोन आरोना जिपसे गारि दंखायो बेखौहाय जोङो गंसे रायलायखाबाय बेजोंनो थांसै आरो जों माने
औ हाग्रायाव जिब जुनारबो थायोथ' थाबायनायाथ' जाथाव नङा नङा होमबा औ
आरो जोंजों माने सासे गार्ड हरफागोन आरो ना ओमफ्राय बे मानसियाहाय माने जोंखौहाय बबे जायगायाव जों ओंखारनांगौ बा बबे जायगायाव जोङो माने थाथ'नाय बबे जायगायाव जों माने ओंखारनाङा बेयो खिन्थागोन आरो जोंखौ
औ बिदिब्ला मोजां जागोन औ
बबेबा जराव जोङो ओंखारनानैबो नायनो हागोन आरो ना जेनेबा जेबो गिनांगौ गैया आरो बबेबा जायगायावथ' जों ओंखारनो हानाय नङा
औ बेखौ बे गार्डनि दारैनो जोङो मिथि नो हागोन मानो होनोब्ला हाग्रायावथ' गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनगोन खोमा बेफोरनिफ्रायबो जोङो सांग्राङै थानो नांगोन नङा होमबा मानो होनोब्ला हाग्रानि जिब-जुनारफोरा जे मोजांब्लासो मोजां आरो बाय सान्सआव जिब जुनारनि गोसो बिसोर मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बिसोरबा मा गोसोआव थायो बायसान्सनि थाखाय जोङो सांग्रां थानाया मोजां ना औ
बिदिनो दाथ' उम दासानदैथ' माने बेराद जुनार नुयो आरो जेनेबा
उम
जेनबा मैदेर फालोफोराथ' थाखायो बिसोरखौ माने नुखायो आरो ना जोङो सानावबाबो माने बिसोर जमा जमा थायो बांसिनानो ओमफ्रायो जेनेबा मै फालोफोर नुयो अमाफोर नुयो आरो मैसोआथ' गोबां दं आरोना बे साइदआव
औ
आरो मालाबा समाव नों मोसाखौबो नुनो हागौ बा गानदाखौ नुफ्लांनो हागौ बि दि आरो माने सोरबा सोरबा खाफाल गोनां गोबां
औ
दा जेबो नुफ्लाङा बिदि आरोना
औ
आरो गोबां रोखोमनि माने दाउफोर नुनो मोनो आरोना
दाउआ ना औ
माने दाउराय
माखासे माने ओरै गामि ओनसोल खै नुनो मोनै दाउफोरखौनो जों नुनो हागोन नङा होमबा?
औ
औ जेरै मा मा मुंनि दाउफोरखौ नुनो मोनगोन जोङो?
जोङोथ' ओरैनो जेनेबा दाउराइ दाउमासार बेनो मेन आरो ना ओमफ्राय रोखोमनि दाउफोर दङ जेनेबा फिसा फिसा जेनेबा जोंनि गामिफ्रावबो थायो बेफोर दाउआ
धनेस दाउखौ नुगोन ना?
औ बेखौबो नुयो मालाबा समावथ'
औ
बाथ'फोर दाउथुफोर बेफोरखौबो नुयो आरोना
औ जों दावबायलांनाय समाव जेब्ला औ बे धनेस दाउ फोर ओंखारगोन अब्ला जों नुनो मोनगोन। जुदि बिसोरो जों थांनाय समाव ओं ओखारा जे खाथियाव फैया अब्ला जों नुनो मोननाय नङा ना?
आरो मोख्राफोरबो नुनो मोनो। गोमो गाबनि मो ख्राबो नुयो आरो गोबां रोखोमनि मोख्राफोर नुनो मोनो आरो।
औ नाय नायगोन औ
औ आरो गेजेर गेजेर दैमाफोरबो दं नालाय बेफोराव मालाबा जुनारफोरखौ दुगैनायबो नुयो आरोना जोङो
औ
आरो बे दैमाफ्रा बिराद ना थायो आरो ना अनेक रोखोमनि ना नुनो मोनो दैया माने गोजों साफा जायोबा नाथाय जों माने सानिफ्रायनो नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि ना आरो बे दैयावनो दाउफोरबो दुगैनाय बा जिब जुनार फोरबो दुगैनाय जों नुनो मोनो आरो मालाबा समाव
औ
आरो एसे गोज थौआव हाबबाथाय जों माने गोजौ गोजौ हाजो बेफोरबो नुनो मोनो
औ
बेफोरावबो जों माने आरामसे नायनो हायो आरो ना हाजो गुवार फोथारबायदिबो मोननो हायो जेनेबा खासिबारिफोर बेफोरबायदि बा बेफोराव एसे लांदां फावनो माने सिब जुनारखौ नुनो मोन जोङो
औ थारै नोंथांनि बे दावबायनाय जि साखाफारा जानाय बे नोंथां नोंथांनि बे दावबायनाय जि साखाफारा जानाय बे बाथ्राखौ खोनानानै आङो थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आं थारैनो बेबायदि जायगायाव दावबायहैनो जोबोर गोसो जाखादोंमोन दा नोंथाङा खौ खावलायहरनायलाय बे खौरांखौ खोनानानै आं आंखौ खावलाय हरनायलाय खौरांखौ खोनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे सानबानि उनाव जों बिदिब्ला थांनोसै आरो गासै हाग्रा ओनसोलखौनो जोङो नायगिदिंनोसै जे मा मा जिराद जिब जो जुनार नुयो मा मा रोखोमनि रोखोमनि दाउफोर नुयो जों बेफोरखौ नायनोसै ना आरो बिनिफ्राय जोङो फट' खेबनो मोनगोन ना? जे फट' दैखांना लानो मोनगोन मोनगोन
औ मोनो मोजां मोजां
जे उनाव नायनो थाखाय जों बेफोरबायदिबो खालामनो हागोन
औ आरो नोङो दसेफोर टाइम दिहुन माने जेनेबा सावगारिफोरबो आखिनो हायो आरो ना
औ औ मिथिंगानि सावगारिफोरखौ आखि
औ औ आरो नों खन्थाइफोरबो लिरनो हायो जाय जायगायावनो थानानै मोजां मोजां खन्थाइफोर बेफोरबो आरो मोनफा मोनफा मेम'रि जानानानै थागोन आरो
ओं आंहाय थबांमानि खन्थाइ लिरनायनि हुदा गैया आंहा सावगारि आखि नायनिसो हुदा दङ जे गोबाव गोबां सम समजों जुदि थानो हायोब्ला आङो सावगारिखौनो मोनसे आखिगोन जे मिथिंगायारि सावगारि
औ हायो दे जों माने सानसे थाखागोन नालाय बेहाय हागोन आरो जोङो माने बै जायगायावथ' जोङो हाग्रा ओनसोल जिब जुनार थायो नालाय जों बै जायगायाव जेबो संनाय खावनायनि राहा खालामनो हानाय नङा जों माने न'आवनो एसेबाबो जानो नि थाखाय माबा मोनसे लानानै थांखानांगोन आरोना जोङो
औ
बानायखानानैहाय जेनेबा ओ जेनेबा ओंखामफोरबो लांनो हाबाय ओंख्रिफोर आरो मालाबा नों मेथाइफोरबो लांनो हाबाय बिदि आरो खिन्थु जों माने बेहाय मेथाइफोर लाङोबाबो जों पेकेटफोर प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेरावनो माने गारनो मोननाय नङा आरोना
औ मानो होनोब्ला बेफोरखौ औ बेफोरखौ गारनानै दोनोब्ला अब्ला आरो मिथिंगानि बिखायाव लेथ्राबो मोनसे थासारि सोमजिगोन जायनि थाखाय जोङो आबहावाखौ औ संरैखा खालामनाया जोंनि खामानि आरो बेफोर बुस्थुफोरखौ जानानै जाहाथे जिब जिरादा जेबो खहा जाया जों बेफोरखौ गाव गावनो सांग्रां जानांगोन नङा होमबा औ जोङो बेबायदिनो खालामनोसै बिदिब्ला
दे दाथ' माने बिफां लाइफांफा बिराद समायना जानानै दङ समायना समायना बिबार बारनानै दं आरोना दा
औ जोङो आरो मा मा रोखोमनि बिफांफोर नुनो मोनगोन बै हाग्रा ओनसोलाव?
बिफांफ्राथ' अनेक रोखोमनि दङ जेनेबा आं बांद्राय बिफांफोरनि नामखौ मिथिया नालाय आं बुंनो रोंनाय नं
औ आं बुंनि जे औ औ आं बुंनि जे बै सनालु बिफां गाम्बारि सिगुन साल बेफोरखौ नुनो मोनगोन ना जोंङो
औ नुयो ओं औ - औ
औ फाख्रि बिफां औ बैफोर नुनो मोनै जे औ नोगोर ओनसोल ओनसोलाव गैबांङै बिफांफोरखौ नुयोब्ला गाहाम मोनगोन आंङो मानो होनोमब्ला माखासे बिफां फोर जोंना गोमालांनो हमबाय दा बैफोर गोमालांनो हमनाय बि बेफोरखौ जोंङो बबेयाव नायगिदिंनो बैफोरबायाददि हाग्रा ओनसोलाव नायगिदिं हैबासो ओनसोलाव जोंङो नुनो मोनगोन दा बैफोर हाग्रा ओनसोलनि बिफांफोरखौ आंङो जोबोद नायनो गोसो जे जोंनि माखासे गोमालांन हमनाय बिफांफोर सनालु बिफां राधा सुरा बि बिफां बेफोरखौ जोंङो नायनो लुबैदों जे गोदोनि गिदिर - गिदिर औ सो सुमलि बिफां बेबायदि बिदिनो साल सिगुन थिथासा बनसम बेफोर बिफांफोरखौ नुनो मोनोब्ला गोजोननाय मोनगोन
आरो गोबां रोखोमनि मैगं
औ - औ जोंङो मैगंबफोरखौ औ बेफोर बेफोर मैगंफोरखौ खानो मोननाय नङा ने
ओरैनोथ' बिदिथ' जेनेबा बुरजायै माबा खानो होता खिन्थु जों ओरैनो एसे एनैखौ खानानै लाबोनो हायो आरो
औ जे औ अब्ला जोंङो बेबादि बोथिसेनि थाखाय जोंङो खेरा दाफिनि मैगंखौ खानानै लाबोनो हा हागोन
औ - औ जोबोद गोथावनाा बे मैगंआबो
औ जोबोद गोथाव बर'निनो मोनसे मुंदांखा ओंख्रि बियो
औ बिराद मोजां मैगं बेयो औ खानानै लाबोनो हागोन दे
औ अब्ला जोंङो थांनायनि जोंना टारगेटा जाबायना
औ जाबाय दे सानबानि उनाव नोंबो फैनो नाजाथारबानो जाबाय आरो ना
औ सानबानि उनाव आं थांनोसै नोंथांङा आंनो आरोबाव फिन खनसे खबर हरफिनदो जे माब्लाबा बावफ्लांनोबो हागौ ना
औ दा बिदिबा होमबा सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै ने